नोंथां खोनादों ओ खोनादोंना नोंथां? आङो दा गोजोन मोनाबिलि समावहाय आं नोंथांजों। ओ बर'फोरनि बागै एसे सावरायनो सानदों नोंथाङा बर'नि बिफा उपेन्द्र। ब्रह्मनि बागै एसे।
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो।
ओ दे होमबा फोरमायलायसै।
दा उपेन्द्रनाथ। ओ उपेन्द्र नाथ होननानै बुङोब्ला बिथाङा जोंनि बर'निनो सासे बिफा। महरै जों बिथांखौ मानिनाय जायो बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआहाय जिगुजौ बाजिद' मायथाइनि थामजसे मार्च आव मोनसे बारहुंखा बारनाय मोनायावहाय जोनोम जादोंमोन नोंथां। बिथांनि जोनोम गामिया जादों दानि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा बरागारियावमोन। ओमफ्राय बिथांनि बिमा बिफानि मुङा जादों ल्लेबस्रि। आरो मुस्रि मंलाराम ब्रह्म स' बिथाङा। जोबोद दुखुथिया न'खरनि सुबुंमोन। माने बिथाङा दुखुथिया न'खरावसो जोनोम मोन्नायमोन आरो। ओमफ्राय बिथाङा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जिगुजौ द'जिथाम मायथाइाव मक'राफारा गुदि फरायसालियावहाय फरायजेनदोंमोन बेनिफ्राय बिथाङा जिगुजौ दजिदाइन मायथायाव खथि लानानै बारग'नो हादोंमोन। लोगोसेनो गेजेर फरायसालिखौ बिथाङा दतमा एम इ फरायसालियावनो बारहोदोंमोन आरो।
औ खोनादों औ।
बिनिफ्राय बिथाङा गोजौ फरायसालिखौ सक्ति आश्रमावसो फरायहैदोंमोन ओमफ्राय बे फरायसालिनिफ्रायनो बिथाङाहाय जिगुजौ स्निजिबा मायथाइयाव सानखान्थि आरो एडभान्स एदभानस मेथामेटिक्सआवहाय लेटार लानानै मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिदोंमोन। बिनि उनावहाय गोजौ सोलोंथाइखौ बिथाङा गुवाहाटीनि कटन कलेजावनो लादोंमोन। बिथाङा जिगुजौ दाइनजिसे मायथाइाव फिजिक्सआव माने फिजिक्सआव बे अनार्स लानानै बिए आनजादखौ फरायदोंमोन। बिनिफ्राय गुवाहाटि मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बिथाङा एम ए खौबो उथ्रिसारो आरो। ओमफ्राय बिथाङा। ओमफाय आरोबाव ओ आरिमु आयदायाव क'क्राझार कलेजनिफ्राय बिए ए बार ग'नो हादोंमोन बिथाङा दा नोंथाङाथ खोनागासिनो। नो आंनि होननायखौ नोंथां औ औ। ओ जियानो जा नोंथाङाबोथ' बड जोंनि बड'फा उपेन्द्र नाथनि बा गोबां खोथाखौनो मिथिखागोन।
औ मिथियो।
औ औ दा बेनि उनावहाय बिथाङा मा जादोंमोन ओ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बायदि बायदि आफादनि बिबा न महरैबो हाबा मावदोंमोन बिथाङा जिगुजौ दाइन दाइनजि' दाइनजिद' मायथाइनि रौता सारिआलियाव हाय जालांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिदाइनथि जथुमायावहाय बिथाङा आफादगिरि बिबानखौ मोनो बेनिफ्राय बिथाङा फरायसा आफादनि ब्रैथि थि आरो गुथिनिबो आफादगिरि जादोंमोन आरो। बिनिफ्राय बिथाङा आफादगिरि जानाय लोगो लोगो। ओ जिगुजौ दाइनजिस्नि मायथाइनि नै मार्चनिफ्राय बड'लेण्ड सोमावसारनाय खौ जागायजेनदोंमोन आरो।
बिनिफ्राय बे सोमावसारनायनि गेजेरजों बिथाङा दुलाराय बुहुमनि बर'फोरखौ मा खौसे खालामलांनो नाजादोंमोन। मानि बिथाङा बर' हारिनि बागै जोबोद मोनसे ओ अननाय दोङोमोन बिथांनियावहाय। बियो सम बिथाङा बे सोमावसारनायखौ मा खालामदोंमोन आसामाव थानाय गासैबो उन्दै गिदेर हारिफोरजों माने हारिफोरजोंबो मदद होजादोंमोन आरो माने बिथांखौ गासैबो हारिनि सुबुंफोरानो मदद होदोंमोन बे सोमावसारनायावहाय। बिथाङा अहिंसा खान्थिजोंनो सोमावसारनायखौ माने जागायदोंमोन जायनि थाखाय बिथाङा माखासे सुबुं अनलायनायनि मोन्थोर जेरैहाय थां आरो थांनो हो होननायखौ फोरोंलांदोंमोन आरो।
औ
खोनादों जानांगौ बे बिथांनि बुंनाय बे मोन्थोरखौ औ बिथांनि गोख्रों नाजानाय नायावनो जोंनि बर'फोरावहाय मा मोनसे गोगोम सोमावसारनाया जेरै बो गिख्रंहोनाय लाबोनो हादोंमोन ओमफ्राय बे सोमावसारनायनि गिबि खेब सावरायनाया मा जादोंमोन ओ भारत सरखारनि जानानै वेलपियार आरो मन्त्रि मुस्रिमा राजेन्द्र कुमारि बाजपेयि आसाम ए जि पि गभर्मेन्टनि जानानै मुस्रि प्रफुल्ल कुमार महन्त आरो फरायसा आफादनि जानानै बडफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। बे सोमावसारनाया जादोंमोन जिगुजौ दाइनजिगु मायथाइनि नैजिदाइन आगष्ट खालि गोदान दिल्लीयाव जादोंमोन आरो बे सोमावसार, गोदान दिल्लीयावसो जादोंमोन बेयो। ओ ओमफाय बिथाङा जेब्लाबो माने गावनि बिमानि रावखौ मोजां मोनोमोन बर' बर' हारिनि फारसे बिथांना गोबां अनसायनाय दोंमोन बर' हारिनि जानानै बर' हारियाव जोनोम मोननानै बर' हारिनि बागै बिथाङा खामानि मावनो जेब्लायबो नाजायोमोन आरो ओमफाय बि थाङानो मा जादोंमोन जिगुजौ स्निजिस्नि मायथाइनिफ्राय जिगुजौ स्निजिदाइन माय थाइआवहाय गुवाहाटियाव फरायनाय समाव
गुवाहाटि बर' फरायसा आफाद दिहुननाय बिदांस्रि लाइसिनिबो बिथाङा सु सुजुगिरि जादोंमोन नोंथां ओमफ्राय खोनादोंना नों नथां खोनानायावथ' जेबो असुबिदा मोनाखै?
ओहो मोना
औ औ बिनि उनाव बि बिथाङा मा जादोंमोन जिगुजौ दाइनजि मायथाइयावहाय क'क्राझारनिफ्राय ओंखारनाय अरखि खौ खौरां लाइसिनिबो बिथाङा सुजुगिरि जादोंमोन।
अ अ
ओमफ्राय बेनि उनावहाय बिथाङा मा जादोंमोन जिगुजौ दाइनजिस्नि मायथाइयाव ओंखारनाय इंराजि जि सानस नियारि खौरां बिलाइ दि बड'लेण्ड टाइम्सनिबो सुजुगिरिमो मोन बे सुजु बिथाङा बे ओ सानस्नियारि खौरां दि बड'लेण्ड टाइम्सनिबो सुजुगिरि जादोंमोन आरो। रो लोगोसेनो बेनि अनगायैबो बिथाङा गोबां लाइसिफोराव गोबां रायथाइ सल'फोर लिरनाय जादो लिरनाय हरदों मोन आरो दा बर'फो रनि दरसि खोमसि मोखाङावहाय मिनुस्लु महर होफैहां होफैहां समावनो बर' बर' हारिनि जौगानाय खौसे जानाय अनलायनायखौ आनान गस साया सहायनो हायिलाय बर' हारिखौ खौसे खालामजिरि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ खौ बम्बेनि टाटा मेमरियेल हस्पिटालनिफ्राय जिगुजौ गुजि मायथाइनि से बाजियावहाय जोंनिफ्राय इसोरा से ख'ना लाङो माने खोथाया बेनो जेनेबा एसे खोनादों माने बिथांनि जिउमायाहाय माने जोंनिफ्राय गोजान जालाङा दा नोंथाङा मायबाफोर आरो आंनो बरमायना होनो सानदों नामा नोंथां?
औ आङोहाय दा बर'नि जानाय लोंनायनि बागै एसे खोन्थानो सानदों । खोन्थानो हागो ना नोंथां?
बर'फ्रा जोंनि जानाय लोंनायाहाय गोदोनि जेरै ना, बेदर, साम', खांख्राइ एम्फौ बिदिखौ जायोमोन जानानै थांनानै थायोमोन सिगांनिफ्राय आङो गोदोनिफ्राय लानानै बुंलासै गोदो टाइमावहाय जोंनाव बर'फोराहाय जानायफोराव थाव बिदि बाहायनाय बेखौ नुनोमो थाङामोन खम बाहायोमोन बांसिन खारैजों रुनानै जायोमोन आरो बर'फोरा । ओमफाय - ओमफ्राय दानि दिनावहाय जोङो बांसिन थाव बायनायखौ नुनो नुनो थाङो । खोनादोंना नोंथां?
औ खोनागासिनो नोंथां ।
अनगायैबो जेरै जों खारैजों बाहायनानै संनाय ओं ओंख्रिफ्रानो जाबाय सिगाङाव जोङोहाय अनला अनला ओंख्रि संङोमोन अनला ओंख्रिखौबो जोङो मे आलादा आलादा आलादायै संनानै जानो हायोमोन जेनेबा जोङो सिगांथारावहाय ओ अनला इंखुर बेफोरखौहाय जों जायोमोन अनला ओंख्रिखौ माबोरै संनाय जायो होमबा जोङो अनलाजो अनला माने एंखुरखौ माइरंनि एंखुरा बेजोंहाय नारजिजों आरो खारै होनानै संख्रि बानलु बिदि होनानै बाहाय थाव होआलासिनो संनाय जायोमोन आरो ओमफ्राय आरो अनलाखौनो जोङो गोदोनि समावहाय ओ बांसिनानोहाय नाजों संनानै जायो बिनि अनगायैबो जोङो थालिर फस्ला बिदिजों संनानै जोयोमोन बिनि अनगायैबो जोङो संबावो खारदै होनानैहाय नारजि नारजिखौबो जोङो अमाजोंबो जायो ओमफाय सोरबा सोरबा नाफामजोंबो जायो बेनि उनाव दंबावो बो जोङोहाय अनला नारजि बिनि जानायनि अनगायैबो जोङो सबाइ खारै सबायाइ खारैफोरखौहाय जोङो नार जों नाजों जायो ओमफाय दाउजों जायो बिदिनो जायोमोन आरो खोनादों नोंथां दानि दिनावबोहाय जोङो बे ज' जानायखौ नुनो मोनो बेनो बेनि अनगायैबो जोङो बे संनाय खावनायावहाय सिगांहाय ओ मस्ला जिरा बिदिफोरखौ बाहायामोन ना बेनि अनगायैबो जोङो मिथिंगायावनो मोन नाय जेरै बिलाइफोर ओ गंगार दुन्दिया गंगार दुन्दियाफोरखौ जोङो दा अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रियाव होनाय होनानै जायो गोथाव मोदोमो बेनि अनगायैबो गंगार दुन्दियानि अनगायैबो जोङो बिलाइ दङ अन्थाइ बा जा बेफोरखौ खुसिया बेदर बायदिसिनाफोराव होनानै जायो बेनि उनाव नोरसिं मेसेंवहाय जों बोरमा बेदर आरो दुन्दियाफोरखौहाय जेनेबा बिलाय बिलाइनि जरै मोदोमग्रा मस्ला हिसाबै जोङो बाहायोमोन सिगां समावहाय
औ औ
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
बेनि उनाव दो जोंहाय ना साम' खांख्राइ जानाय जों सिगांनिफ्रायनो बे फोरखौ जों बर' माहारिया दैमा एबा दैसा बिलो बिदि खाथिनिफ्राव बिराद संसार जानो मोजां मोनो बेखायनो दैमा बिलोफ्राव थांनानै
दैमा एबा बिलो बिलोआव थांनानै नाफोरखौ हमनानै लायोमोन बेफोरखौहाय ना जों नाफोरखौहाय मैथाजों ना बाथोन बिदि बायदिसिना जायोमोन आरो बेनि अनगायैबो बेदरफोरखौ जोङोहाय जेरै हाग्राफ्राव मैहुर खालामनानै मोननाय बेदर जेरै मै अमा हा होननानै बेफोरखौ सिखार खालामनानै जायोमोन आरो सामनाय खांख्राइ खांख्राइफोरखौहाय जोङो दैमा एबा बिलोफ्राव हनानै लाबोनानै जोङो बाथोन सिफ्लेनानै जायो बेजों लोगोसेनो खुमब्राफोरजोंबो जा खुमब्राजोंबो जायो खांख्राइखौ देग्लिनानै बिनि साहाबागोवहाय सनानै जोंङो खुमब्राजों जायो यो बिदि एखदम जाबा मिलौनाय मोनो आरो बिनि अनगायैबो खांख्राइखौहाय मैथाजों संनानैबो बिराद गोथाव मिलौनानै संनानै जानो हायो बेनि उनाव एम्फौ एम्फौखौबो जों बर' हारिफ्रा गोदोनि फ्रनो जायो आरो दासिमबो जानायखौ नुनो मोनो खोनादोंना नोंथां
औग खोनादों दे बुं
एम्फौखौहाय जोङो बांसिनानो एवनानै जायो सोरबाबा खाय फाबा मैथा होनानै जायो जायो ओमफाय सोरबाबा खायफाबा अनलाजोंबो जायो बिनिफ्राय सोरबाबा जोगोनारजों संनानै जायो नोंथाङाबो जायोना एम्फौखौहाय ओ एम्फौफोरखौ होना एम्फौहाय बे एम्फौ ओंख्रिखौ जानाय जाया नोङो होनदो
जानो मोजां मोनो नोंथां आङो जानाय जायो जानायालाय
औ ओम एम्फौ ना बेदर खांख्राइ ओमफ्राय साम' साम'फोर साम'खौ नोंथाङा जायोना जाया
मोजां मोनो नोंथां आं साम' सबायजोंनो साम'खौ सबायजोंनो बांसिन जानो मोजां मोनो आं सबाय खारैजों
अ साम'खौ बहाय जोङो जोंनि बर' हारिया जा बांसिन जायो जेनेबा बेखौ जायोबा मेगन मोजां जायो होननानै दा बो गोदोनि अ ओ आबै आबौमोनहा दा आंनि जोंनि सिगाङाव फोरमायो आरो बिनि थाखायनो जों साम'खौ बांसिन जायो साम'खौ जोङोहाय एवनानैबो जायो सोरबाबा खायफाबा उम सबायजों सबायजों जायो सोरबाबा जोगोनारफोरजोंबो जानायखौ नुनो
औ औ
ओमफ्राय जोंनि संनाय हो
जोगोनारजोंथ' जाफेरनो मोनाखै आं नोंथां औ जायो जानांगौ खायसे खायसेफोराव
जायो खायफा खायफा जायगा नोंसोरनि जायगायाव जायाखैबाबो जोंनियाव जानाय
औ खायफा जायगायाव जायो जानांगौ
ओमफ्राय जोंनि संनायफोराहाय जोंनि संनाय साइसाहाय जेनेबा लाव लाव थाइबै संनानै जायो ओमफाय एवफ्रामनानै ओमफाय एखमबा सिथेब सिथेब दै होनानै संनानै जानायखौ जोंनि जानायखौ